औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा माबोरै दङ'।
औ आङो मोजाङैनो दङ' नोंथां। नोंथाङालाय बोरै दङ'?
मोजाङै दं नोंथां।
औ।
औ बिदिबा आं
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिबा जों सावरायनो जेरै जों बैसागुनि बागै सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
बिदिबा जोङो ओम सैथो दाननि लास खालि जों माने बैसागु जेरै जोंनियाव आंगुनि बाहागोखौ रायनाय जायो आरोना नोंथां। जेरै मानसै बैसागु। आरो मानसि बैस सागु आरो मोसौ बैसागु। मोसौ बैसागोखौ जों सैथ्रो दाननि लास फालि फालिनाय जायो आरोना नोंथां। औ बिदि बिदिना खालि जों मोसौ थुख थुखैनो थाखाय जाखिनि जगर नांगौ फान्थाव फान्थाव हालदि दिग्लिलिटि बिदिनो लाव बिदिनो बायदि बायदि नांगौ आरोना नोंथां। बेखौ माने जोङो बे खौ जोङो आरुं फिसा मोनसे खालामनानै बेखौ माला सुनाय जायो माला सुनानै आरो न'खर न'खर जोङो दिग्लिलिटिजों बेखौ न'खर न'खर मोनसे मोनसे आलायना दोननाय जायो आरोना नोंथां। औ बिदिनो जोङो मोसौखौ हाखर एबा दैमा बा दंग'फोराव बिदिनो थुखैनाय जायो आरोना थुखैनाय जानानै जों बिदिनो बे फान्थाव लाव उनु हाना दोननायखौ माने सारनायनै मोनसे खुगा मेथाइ रोजाबनाय जायो आरोना नोंथां। बे रोजाब खांनायनि उनाव आरो जोङो औ जाखिनि जों ओंखाम संनाय साराय एबा खान्थानिफ्राय हांगार हुलुना मोन-मोननायखौ खौ माने जोङो थाव इसे होनानै बे मोसौनियाव फोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ औ बिदिनो नोंथाङाबो गावनिथिं नोंसोरनिजां माबायदियै मोसौ थुखैयो एसे फोरमायदो नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो मोसौ बैसागुखौ बे जोंनि ओ सैथो दाननि जोबथि दिनावहाय जायखौ जोङो दमासि होननानै बुङो नालाय बैसाग सागुनि दमासिं जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव बे सानावनो जोंहा मोसौ मोसौ बैसागुखौ गिबियाव फालिनाय जायो आरो ना । मानो होनब्ला जोंहा जोंनि सुबुं माहारियानो आबाद गाहाय सुबुं नालाय बेनिफ्राय जोंहा बे बैसागु बा जोंनि मोसौ थुखैनाय मोसौखौथ' जों आबादाव बाहायोबा जोंनि ओ मोसौफोरखौ जोङो आइ माइनावनि महराव दोनो नालाय जाय मोसौजोंहाय जोंहा गोदोनि फ्रायनो जेरै गोदान मुगानि ट्रेक्टरफोरा ओंखारैनि आगोलावनो जों मोसौजों हालेवनानैहाय आबाद मावनाय जायोमोन बेखायनो जोङो मोसौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' माहारि बा जोंनि गासै बुहुमावनो थानाय हिन्दु सुबुंफोरानो जोंहा ओ मोसौखौ माइनाव महरै फालियो आरोना बेखायनो जोङो मोसौ बैसागुखौ जों मोसौखौ गिबियावनो फुजिग्रोयो आरोना बैसागु बोथोरनि आगोलावहाय बेनिफ्राय बे मोसौ सौखौ थुखैनाय दिनावहाय जोंहा ओं बे दमासि साननि सानसे आगोलावनो बा सानसे साननैनिफ्रायनो जोंहा मानो होनब्ला बे दिगिलिटि फोर बायदि बायदिसिना जाय मोखौ मोसौ थुखैनायावहाय जोङो बाहायो नालाय मोसौखौ थुखै